हेलौ। हेलौ। हेल' हेल'।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय।
दासो खोनादों दा?
औ औ औ औ।
औ। होमबा जोङो जेनेबा जौनि सोमोन्दै जौनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ औ जागोन रायलाय जागोन।
औ होनबा आङो बुंनोसै होमबा नोंथां। औ। जोङो गोदो गोदाय माने बर'फ्राहाय जौखौ जोङो संनायखौ जों थारैनो नुनो मोनोमोन। गोदो गोदाय समाव जेनेबा हाय जेनेबा जौ खौ संनायाव जेनेबा मा मा रोखोमै ओ बिनि सनो मिथिनो मोनो। ओ जेरै जोङो ओ गिबियावनो जोङो मा ओ एमाव एमावखौ जोङो गिबियावनो जोङो एमावखौ माबायदि जेनेबा एमावखौ माबायदि रोखोम रोखोमै बानायो बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा ओ माखासे बिफां लाइफां जेरै दंफां राखेब बिदिनो जेनेबा आनारस बिलाइ मोखोना बिलाइ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोरखौ जेनेबा ओ बेबादिनो एमाव बानाय बिनो थाखाय जेनेबा माइरं सेरसे बा सेरनै लानानै बेजों लोगोसे जयैनो देफायनानै जोङो बेनि उनावहाय देखांनायनि उनाव जेनेबा एमावखौ बेबादिनो जेनेबा संग्राइ बा सान्द्रिफोराव गथा गथा रोखोमै बानायनानै बेखौ जोङो साननैबा सानथाम फोरानानायनायनि उनावहाय बेखौ जों एमाव रोखोमै मोननो हायो नङा होनोमबा नोंथां
औ
खोनादों ना
औ खोनादों
हेल'
औ खोनादों
औ औ आरो जोङो थारैनो जौनि सोमोन्दै जों बुंनो थाङोब्ला जौआ मोननै रोखोमै जोङो थारैनो मिथिनो मोनो बेयो जाबाय जेनेबा जौ गोरान एबा जौ गिसि जोङो बे जेनेबा जौखौहाय जोङो गोबां जेनेबा फुजा फाथालफ्रावबो जोङो बाउनाय बावउनायखौ जोङो ओ जौखौहाय बावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेबादिनो जेनेबा गोदो गोदायहाय जेनेबा आबाद मावनाय समाव ओ बर' हौवाफ्रा बेबादिनो जेनेबा आबाद मावनाय समाव जेनेबा मेंनाय मोनोब्ला जौ बिदैखौ लोंनानै ओ गोसो खौ गोजोन्नाय मोनो आरो बांसिनै आबाद मावनायाव गोसो होनायखौ जों थारैनो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला अब्ला ओ बे जौनि संनायखौ जोङो गोबां खम माने जों थारैनो नुनो मोनसै आरो ओ गोबां बिदिनो खना खनला जेनेबा बर'फ्रा जौ संनायखौ जोङो ओ एसे ओ खम खमै नुनो मोनबाय आथिखालाव ओ जेनेबा जौ सौनायखौ गोबां ओ बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला गोबां बेबायदिनो हमथानायखौ ओ जोङो थारैनो नुनो मोनबाय नङा होनबा नोंथां
अ
खोनादों ना
औ खोनागासिनो
औ औ आरो जेनेबा बेबायदिनो जोंनि सोमोन्दै ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबायदिनो जौखौहाय जेनेबा बेबायदिनो बैसागु बैसागु बोथोर जौ बाहायनायखौ थारैनो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मागो मागो दमासि फोराबो जों ओ जौखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जों बै बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो बे समाव जोङो जौखौहाय बे बैसागु बोथोर बोराव ओ जोङो गासैबो ज' ज' जेनेबा बोराय ओ बोराय बुरै जेनेबा सेंग्रा सिख्ला गासैबो बैसागु बोथोराव ज' ज' ओंखारलायनानै जेनेबा जोङो जौखौहाय ओ एफा एनै जोङो बैसागु बोथोराव जोङो मिनि खुसियै ओ एसे एनै जों थारैनो लोंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो गोबां खम खम बिबाङै जोङो बे जौनि सोमोन्दै जौ संनायखौ जौ संनायनि बेलायाव नायोब्ला जोङो गोबां खम माने जौ संनायाव जों नुनो मोनसै आरो। ना थाय गोदो गोदायहाय बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा माने जौखौनो जोङो गोबां जेनेबा जौ संनायनायनि बेलायाव गोबां नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव गोबां खम बिबांनि जौ संनायखौ जों थारैनो नुनो मोनसै दो थां
आरो जेनेबा नोंथाङा बे जौनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो सुंद'यै
औ जागोन जौ नोंथाङा बुंलांखाबाय ओमफ्राय जोङो जेरै मा होनो माखासे जौफोरखौ जोङो मा होनो बियो फिसा ओमफ्राय माखासेखौ जेनेबा जों वाइन हिसाबै बेबायदिथ' बायदिसिना दङ आरोना गासिबो जोंआव। खादों न'आव संनाय जौआ जौ ओमफ्राय बेबायदिनोखौ बुंखा जेनेबा गिदिरफोराहाय माबा मोनसे रंजानायफोरखौ राव जायो सोरबा सोरबा रोंनाय जायो आरो मा होनो जौखौहाय जेब्लानाखि मानसिया लोंदो अब्ला बेयो मा होनो थाबैनो जों बेयावहाय गोदायावहाय हाबनानैहाय खर'आव थाङो आरोना। जौआलाय खर'आव मा होनो मेलेमाव मानसिनि सोलायो रायलायनाय मावनाय सोलायलोयो आरो मा खालामो माने मानसिखौथ' बेलेग जाहोयो आरोना लोङोबाथाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बांद्राय जौ मानसिया मा जायो मा होनो गाव नो गाव समानसो लाखिनो रोङै जायो आरोना। जानला मोनला रायलायला बायग्रा बेबायदिबो जायो आरोना ओमफ्राय।
औ
आरो जेब्लानाखि बांद्राय जौ लोङो जोङो जौ लोङोबा गारि सालायनायफ्रावबो जानो हागौ आरोना। जौआ हाय मा खालामो मा खालामो जौवाहाय खर' साहोयो खर' साहोनाय जुदि बांद्राय लोङोबा सोरबा सोरबा जुदि देहाया जुदि गनायाखैब्ला गोबा फिथाइ जोङो मेंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। जेनेबा मानसि लायो मानसि ओमफ्राय मा होनो बेबायदिबा बांद्राय मा होनो जौखौ मा होनो बांद्राय लोङोब्ला बियो लिभारफोरखौ गाज्रि खालामनो हागौ। मा होनो खर'खौबो गाज्रि खालामनो हागौ आरोना जौआहाय मा खालामो देहाखौ नस्थ' खालामनायजों लोगोसे साननाय गोसो मा खालामनो गाज्रि खालामनो हागौ आरोना सोरबा सोरबा मा होनदों जायफोरा जौ लोंबाय थाग्रा बिसोर मा खालामो हाबाथाय सिबो टेनसन जाहानो गोनां जायो एखेबारे सुखुवा सुखुवा मोनो आरो गावनो हायो मोनसे मा होनो इडुकेसम बेबायदि जायो आरोना माने बेनो बांद्राय लोंनाङा आरो औ ओमफ्राय आरो
बांद्राय जुदि जौ आवहाय जुदि बांद्राय थानो हायै जायोबा एडुकसन जायो जायोबथाय' मानसिया मा जायो खामानि गोब्राब जायो लेखा फरायनो हायि जायो आमफ्राय आरो बिजों लोगोसे फोरानो जा ओमफ्राय आरो न'खरावनो जा माने मा होनो सोमोन्दोआ मोजां जाया आरोना दावराव दावसि बायदिसिना बुलाय सोलाय बेफोरबायदि जानो नागिरो आरो
औ
ओमफ्राय मा होनो ओ बे जौआहाय सासे मानसिखौल' मा होनो ओ गाज्रि लोगोसे जों बांसिन नुवा होनबा औ ओमफ्राय गावसोर गावसोर माखासे बैसोबो खालामनानै होदों आरो जेरैहाय जेरैहाय मा होनो सिदाय गोसो बेफोरबायदि खालाम दानिया नोंथां
हेल'
नोंथाङा
औ नोंथाङा नोंनिखौ माने बारा मोजां खोनाफैयाखै एकदम थाथुदा खोनाथारदों नोंथां
मा होनदो
औ खोनाबाय दा औ औ बुंनायसै
औ औ औ हेलखोनादों ना नोंथां
औ दासो खोनादों
ए माने थाथ' थुदा खोनाथारदों आरो नोंथांनिखौ रायलायनायखौ मोजां खोनााफैयाखै माने स्रा स्रायै हेलौ
औ खोनादों
नोंंथांनिखौ थाफथा थुबथा खोनादों माने
औ औ ‌होमबा नेथ नांगाखै खोमा मोजां खोना फैयाखै नोंथांनिखौ आंगो
औ औ जानानै
दानिया मा होनो खोनाबायना नोंथां?
औ औ।
मा होनो हा ओ जोङो मा होनदों जौखौहाय मा खालामनांगौ? माने लोंङोबा आरोना मोजाङै गाव गाव नायनानैबो जों बेबायदि दालों आरो जेब्ला आरो जाबाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ। दे इदिबा।